हेल
हेल
औ खोनाबाय।
औ खोनादों। बुंनायसाय नोंथां।
बे टपिनिकबा मोजां जागोन बेखौ आं नोंथांनियाव सोंहरदों दा माबे टपिकनि सायाव रायलायनो सानदों आं रायजलायनो सानदों ओ आबादनि सायाव रायजलायनो सानदों।
आबादनि सायाव न। ओमह जागोन नोंथां। ओ आबाद नि सायावबा आबादखौ मोनस से रायज्लायनायनि आयदा महरै लानानैबो जों रायज्लायजायो। बिब्दिब्ला नोंथाङा ओ आबादनि सायाव गिबि बाथ्रा जागायजेनदो नामा
औ आङो सानदों ओ जोंथ जोंथ माइ आबाद खालामनाय जायो दा माइ आबादखौ माइ आबादनो आबाद खालामनो थाखाय मा मा मुवा नांगौ जायो आरो माबायदिहाय आबादखौ मावनाय जायो माइ आबादखौ मावनाय जायो खालामनाय जायो बेखौ नोंथाङा सुंदयै फोरमायना होदो
औ हागोन नोंथां ओ गुबैयै जोङो ओ बर' हिसाबै जों ओ आबादनि सायावनो सोनारनानै थायो जेला जों माइ आबादखौनो बांसिनै मावो। माइ आबादखौ जोङो ओ गोदो गोदाय समाव बा दोरोङारि खान्थिजों ओ नायनो थाङोब्ला जों गुबैयै ओ मोसौनि गेजेरजों ओ हालेवनानै माइ आबादखौ मावोमोन ओ बै मोसौजों हालेवनाय समाव जोंनो नांगोल जुंगाल ओ बि बिदिनो माखासे मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांफोरनिफ्राय बानायनानै लानाय जि ओ हालेवनायनि आगजु बैफोरखौबो गोनांथि जानानै फैयो ओ आरो बेनि उनाव जेब्ला हाया बर जायो बा हाया ओ माइ गायनायनि थाखाय ओ थियारि जायो अ ब्ला बैहाय जों माइ खौ गायनाय जायो बै माइ खौ ओ बै ओ थियारि जानाय ओ फोथाराव गायनायनि आगोलनो बेखौ जों मा खासे ओ खान्थिजों थियारि खालामनानै लाग्रोनांगौ जायो जेरै ओ बुंनो थाङोब्ला जों गिबियाव जाय माइखौ ओ जों गायगोन बा फोगोन होननानै साननानै लादों बै माइनि जोलैखौ जों गिबियाव फाथोनि बस्थायाव ओ सोमनानै दैयाव सोनानै दैयाव ओ सोमनाय जायो आरो साननैनिफ्राय सानथामसिम। नङा होमब्ला नोंथां औ बेनि उनाव ओ बै सोमनाय जि माइज्लि बियो जेब्ला ओ फिसा फिसा गाजा बेर गोन अब्ला बेखौ ओ मोनसे ओ फोथारनिनो ओ जायखौ जों खोथियाथिलि होननानै बुङो बै खोथिया थिलियाव ओ फोनानै लानाय जायो आरो जेब्ला बै फोनाय जि माइज्लि बियो जेब्ला एसे जौखोगोन ओ माइनि महर लागोन बा खोथियानि महर लागोन अब्ला बेखौ जों फुनानै बै थियारि खालामनानै दोननाय जे ओ फोथार बैफोर फोथारफोराव ओ गामिनि मानसि गामिनि आइजोफोर खौ ओ सावरि बादारि जानाय बेफोर बायदिनो बर'नि दोरोङारि खान्थिजों लिंनानै गायनानै लानाय जायो ओ बेबादिनो ओ माइ आबादखौ गायनायखौ नुनो मोनो नाथायबा आथिखालाव माइ गायनायनि जि आदब बा खान्थि बेयो एसे सोलायलांनो हमबाय ओ जुगजों लोगोसे दायो गोदान खान्थिजों ओ आबाद मावनायखौ नुसै मेसिनारि ओ जन्थ्र जेरै ट्रेक्टर बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोन बे आरो औ आं बिखनाखौनो बुंनो सानगोन
उम सा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम बे बेखिनि माइ आबादनि सायाव ओ गोथौयै ओ गोथौयै फोरमायना होनायनि थाखाय आरो दा जों दा रायलायबावगोन दा मैगं आबाद मैग मैगं मैगं आबादखौ जोङो माबोरैहाय खालामनाय जायो आरो मोनसे मोनसे ओ मोनसे मैगंनि ओ मोनसे मैगं मैगंनि ओ आबाद मावनायनि सायाव फोरमायगोन दा ओ आलु जेरै आलु जोंथ आलुखौ नांगौ बे आलु आलुया गासैयावबो बाहायजायो नाजोंबो बे बे अमा बेदर जोंबो बाहायनाय जायो बा गासैजोंबो बेयो मिलायनानै गोरोबनानै संनो हायो बेखौ ओ दा बि मैगंखौहाय माबोरैहाय गायनाय जायो बेखौ नोंथाङा सुंदयै फोरमायनो हागोनबा फोरमायना होदो
औ हागोन नोंथां ओ जों गुबैयै आलु मैगंखौ ओ बिबदिनो जि आलुनि ओ जोलै बेखौ जोङो बै बारि बा बागान बा फोथारफोराव जि एवफ्रुनानै लानाय हा ओ बै हायाव ओ जों फिसा फिसा बिथा खोनानै बा ओ बिब्दिनो गोलाव गोलाव ओ मोनसे ओ आलि महरनि ओ हाखौ महर होनानै जों बैहाय ओ आलुखौ गायनाय जायो। बा आलुखौ फब नानै दोन्नाय जायो। आरो बेबादिनो ओ माखासे ओ ओनसोलफोराव बे आलुओखौ जाय जायगायाव फबदों बै जायगायाव ओ नारा बा ओ जिगाबफोरखौ होनानै नैबो दोन्नाय जायो सायाव। जाहाथे अखा फोर हायोब्ला बा निहिरफोरनि ए निहिरफोर गोग्लैयोब्ला ओ बै हाया सिदोमायै अरायबो थाबाय थायो। बेनि उनाव ओ जेब्ला आलुआ ओ फिसा फिसा गाजा बेरगोन आरो ओ बै ए गाजाफोरा जेब्ला देरगोन अब्ला मोनसे आलु ओ सम फैयो जे मो ओ आलुखौ बुरनायनि सम बै समाव जोङो आलुखौ ओ बुरखांनानै लायो आरो बेबादिनो ओ आलुखौ बुरनानै बेखौ बाजारसिम फानो। बेबादिनो मोनसे ए फिसा खान्थिनि गेजेरजों बा दोरोङारि खान्थिजों ओ आलुखौ गायनायखौ नु नो मोनो। औ। ओ दा बिब्दिब्ला औ।
दे बुंनाय।
औ बिब्दिब्ला ओ नोंथाङाबो ओ आंनो ओ बेबादिनो जोंनि बर'फोरनि बा ओ दोरोङारि आबाद मावनायनि बेलायाव ओ मोन्नैसो बुंथिनानै होनो हागोन नामा? ओ जेरै ओ गोरान आबाद गोरान आबादनि सायाव?
गोरान आबाद। गोरान आबादाव थ जेरै दा जेरैहाय गोरान गोरान हायाव मा मा जायो जेरैहाय गोरान जेरैहाय ओ बानलु बानलु आबाद जेरै बानलु जोङो बानलुखौ जायो।
बानलु नङाबा ओंखाम जानाया सोरबा सोरबि बेफोरबायदि बानलु आबाद खेथियाबो जायो । बेखौ जेरै हामोन। नायाव जेरै हखौ एवख्रुजोबनानै लानानै बेखौ मोनसे आलि बायदि होनोनानै। बेफोरबायदिनो बेखौबो। ओ बानलु फुलिखौ लाना फैनाल गायनाय जायो आरो लोगोसे। से हाग्राफोरखौबो साफा खालामनो। गोनां जायो गेजर गेजेर। बिदिनो बेराखौबो दुंना लानांगौ जायो । आरो बिदिनो गायनानै। गायोब्ला बियो। द दान बा। थाम दान बा गु दान फोरसिमालागे गोजौ
औ।
सोरनाबा आरो मोजां हासार हाया मोजां मोनबा बियो थाब देरो। बिदिनो आरो जायखौ। फिथाइखौ मोनजानाय जायो आरो नोंथां नोंथाङा आरो माबाफोर सोंबावनो दङ नामा।
औ ओ बिदिब्ला आङो आबादजोंनो सोमोन्दो थानाय मोनसे गुबुन आयदायाव थांनो नागिरदों ओ। जिहेथु जों ओ आबाद। फोरखौ ओ गोरान जा ओ बा गिसि आबादानो जा बिब्दिनो जों गोबां आबाद मावनाय हारिखौ नङा होनबा।
औ।
दा बेबादियाव जों बैफोरबादि आबाद मावनानै। बैफे बैफोरबादि। जि आबादनि फसलफोर। बा आबाद मावनानै मोननाय जि फस बैफोर फसलफोरखौ जों ओ मा मा खामानियाव ओ बाहायनाय नुन नुनो मोनो बा बैफोरखौ ओ बेफार फालांगि बा हान्था मेलायाव माबायदि राहायै फाननायखौ जों नुनो मोनो फंनैसो बुंनो हागोन नामा नों?
माने ओ आबाद नि ओ मुवा फाननायखौ
औ औ आबाद नि फसलफोरखौ जों हान्था मेलानि गेजेरजों बोरै ओ फानलाय बायलाय खालामो बेनि बागै
औ
फायलाय बाननाय फानलाय बायलायनि बागै सोरबा सोरबि बिदिनो ओ बायनानै बा जि रां सोरबा बा राङाव लाबोनानै सोरबा जिराङाव फानो बिदिनो सोरबा सोरबा बिदिनो जिबा राङाव फानफिनो बिदिनो गावनि ओ ओ बिदिनो मुलाम्फानि थाखाय सोरबा बायख'नानै फानो सोरबा आरो दाय ओ बागाननिफ्राय ओ खम बेसेनाव लाना थांनानैहाय बेखौ बेसेनाव ओ बिदिनो जि रां नैजि रां बा बा रां बेफोरबायदि मुलाम्फानि थाखाय
औ औ औ थारैनो। ओ थारैनो नोंथांनि बुंनाया सैथो। ओ बिबदिनो जों आबादनि फ्राय मोननाय जि फसलफोर बैफोर फसलफोरखौ जों ओ हान्था मेलानि गेजेरजों गावनि जि मुलाम्फा बे मुलाम्फाफोरखौ नायनानै फाननाय जायो बे बाथ्राया थारैनो सैथो दा बिब दिब्ला आं नोंथांनिफ्राय मोनसे फंसे फिसा बाथ्रा मोनथिनो लुबैबावदों ओ जिहतु जों गोबां आबाद मावो जोंनि मानसिफोरा ओ दासिमाव ओ जोंनि मानसिफोरा मा? मा मा खान्थिजों आबाद मावनायखौ नुनो मोनो?
दा दाथ ओ माइ माइ आबाद माइ आबादखोनो बांसिन मावनाय जायो जोंनिखि
औ औ औ
ओ गय गय बागान जेरै गयनि आबाद जेरै गावबाागाव सोरहाबा हा दङबा बिदिनो गुवार हा थायोबा बेयाव बेराखो दुम थे जोबनानै गायना लानाय जायो आरो बिदिनो बिदिनो दा गोदान मुगायाव आरो बायदि बायदि ओ हासार बायदिसिना बिदिनो मेडिसिनबो होनाय जायो मुलि होनाय मुलि सारनाय जायो। बेफोरबायदि खान थिजों आरो लोगोसे बायदिसिना जन्थ्र जन्त्र मुवा बेसादफोर हाग्रा साफ साफा खालामग्रा बेफोरबायदिजों बेफोरबायदिखौ बाहायनाय जायो।
थारैनो ओ था थारै नो नंगौ नोंथां ओ बेबादिनो दानि सुबुंफोरा मिथिंगानि सायाव सोनारनानै ओ बा गोदान मुगाजों सोनारनानै गोबां रोखोमनि आबाद मावो ओ दा बिब्दिब्ला जोंनि जि आबादनि सायाव बाथ्रा सावरायनाय बेखौ जों बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा नोंथां? औ थारैनो गोजोननाय थाबाय नोंथां औ नोंथांनिसिमबो साबाय